हेलौ नोंथां औ खोनादों ना नोंथां
औ औ
हेलौ नोंथां अ नोंथां बि दिबा औ अ नोंथांखौ खुलिनाय थाबाय आङो दायो नोंथांजों माने मोनसे टपिकनि थाखाय कल खालामनाय जादों माने जों जोंनि हारिया माने मा ओंख्रि ओंख्रिफोरखौ जानो मोजां मोनो ओमफ्राय जोंनि हारिनि ओंख्रिया मा बेनि बागै एसे सावरायनो नोंथांजों नोंथाङा खोना
औ औ खोनादों औ खोनादों औ
औ होनबा जोङो बर' हारिनि ओंख्रि होनोबा जों बयबो मिथिनो मोनो होनबा ना अनला दाउ अनला मवाइ बेफोरो जोंनि बर'नि ओंख्रि आरो नारजि नाफाम बेबो जोंनि बर'नि ओंख्रि सबाय साम' बेबो जोंनि बर'नि ओंख्रि नङा होमबा
औ
आरो जोंनो बर' हारिया खांख्राइ जानो मोजां मोनो एम्फु जानो मोजां मोनो ना आरो एन्जर बेफोरखौ जानो मोजां मोना ना
औ औ
जोंनि बर' हारिनि ओंख्रि होनजायो आरोना ट्राइबेलफोरा बेफोरखौ जा मोजां मोनो बे जोंनि ट्राइबेलफोरनि ओंख्रि होन जायो जोङो एमफुफोरबो जावनानै जोङो ओंख्रि संनानै जायो फाजा एवनानै जायो एन्जरफोरखौ जावनानै फाजा एवनानै जायो खांख्राइ जावनानै खांख्राइ हमनानैबो फाजा बाथोन बिदि जायो ना जोंनि बर'फ्रा बेखौ जों बर'नि ओंख्रि आरो अनलायाथ' जोंनि बर'नि ओंख्रि ट्राइबेल ओंख्रिखा होननानै जों मिथियो खारन जोङो बर'नि धोरोमाव बाथौ धोरोमाव अनला ओंख्रि जेथिया खैना गोदान लाबोयो हिनजाव गोदान लाबोयो होमबा हाथासुनि जेथिया खुङो होमबा अनला ओंख्रिखौ जोंनाव बाहायनाय जायो बे जोंनि बर'नि नेमखाथार ना बे ओंख्रिया बेखौ जोङो हाबायाव बाहायनाय हिसाबै जों बाहाय कालार होनाय जाया माने हालदैखौ होनाय जाया गुफुरैनो संनाय जायो ना बर'नि माबायाव नांथारगौ बर'नि हाबायाव हाथासुनि जायखौ हाबा होनो बे हाबायाव बेखौ नांथारगौ जानानै फैयो बाथौ धर्मफोरनि हाबायाव दा बै अनला ओंख्रिखौ जोङो जेथिया दाउ हिन्जाव गोदान हौवा गोदान हाबा जानाय जिथिया बाथौवाव दाव सिथारा होमबा बे दाउखौ सिथारनानै अनलाजों संनाय जायो अनलायाव होनाय जायो दा बे जोंनि बर'नि ओंख्रि होनजायोना अनला ओंख्रिया
औ
ओमफाय नारजि नाफामाबो जोंनि बर'नि ओंख्रि बेबो जोंनि बर'फ्रा बेखौ खोब माने जायो बर'नि ओंख्रि होनजायोना बेखौबो? आरो सबाय साम'वाबो जोंनि बर'नि ओंख्रि। बेथ' जोंनि ट्राइबेल हारिनि ओंख्रि होनजायो। बेलेग हारियाथ' साम'फोरखौ जानाय जाया गुबुन हारियारि जोंनि ट्राइबेलनि ओंख्रै बेलेग मैगं होननो हायो आरो जों ना? सबाय साम', अनला दाउ बेफोर नाफाम, बेसोरखौ जोङो नारजि, नाफाम बेफोरखौ जोङो बर'नि ट्राइबेलनि ओंख्रि होननानै जोङो बुंनो हायो। खारन आरो खोनाबोनाय आरो दासिमबो सलिबोनाय आरो बियो। जों आरो नारजि नाफामखौ संनोबो गोबां ना नेम नांगौ। माने ओरैनो नारजि ओंख्रि जाया नारजि ओंख्रियाव जोङो खारै होनांगोन। खारै होबासो जोङो नारजि ओंख्रि जायो। नारजिया माने जोङो नारजिखौ अर बानायनोबा फाथो फोगोरनानै लानांगौ जायो। फासआव हा नांगौ जायो। हानिफ्राय जों फाथो जोलैनि बेगर नांगौ जायो। बेनिफ्राय फाथो बेगर खौ फोनानै जोङो। देरहोनाय जायो देरखांनायनि उनाव जिथिया फाथोआ गोरा जागोन। बिबार बारगोन होमबासो जोङो बे फाथ बेखौ नारजि खालामनो थाखाय खानाय जायो। नारजिया जेथिया मोनो बिलाया होमबासो जोङो खानाय जायो। बिखौ खाखांनानैसो जोङो फोराननानै लानाय जायो। फोराननानै मोजां फोराननानै लानानै जोङो गुब गोबाव सम दोननाय जायो। गोबाव सय मास सात मास सोरबा बोसोरसे बिदि सिमां थायो। सोरबा बोसोरनै गाहाम लाखियो। बिदि गोबाव दोननाय जायो, जों नारजि मैगंखौ। फाथो मैगंखौ फोराननानै बेनिफ्राय जों नारजि ओंख्रि संनाय जायो। बेजों नारजि ओंख्रि सङोबा आरो जोंनो खारैनि गोनांथि जायो। खारैखौथ' जों न'आवनो जों ट्राइबेल हारिया न'आवनो बनायो। ओ थालिद। थालिर बिफांखौ आथिया थालिरफोरखौ दानफायनानै जोङो न'आवनो हानानै न'आवनो फोराननानै जों खारैखौ न'आवनो जिरना लानाय जायो। बेनिफ्राय जों जेथिया नारजि ओंख्रि संङो उम थांथां खि लायो होमबा जों। खारैखौ सगारना लानानै नार्जिखौ जों सोमनानै दोनगोरनाय जायो नारजि गोरानखौ। सोमनानै दोनखांनानै जोङो उनाव बोखांनानै जों बे दैखौ सेबखांजोबना गाननानै आरो जों नार्जिखौ खारैजों रुनाय जायो गोबाव टाइम। बेनि उनाव ओ। खांनानै जेथिया खारैआ नारजिया जेथिया खारै होनानै गुरै। गेब्लेजोबो दोलो दोलो। नानै उनाव जों नाफामखौ होनाय जायो। बेनिफ्राय संख्रि फानलु बिदि होनाय जायो। बेनिफायसो नारजि ओंख्रि जायो आरो बेनिफ्राय जों नारजि ओंख्रि नुनो मोनो। बिनिफ्राय जोङो बिखोनो जानाय जायो। दा नोंथांमोनथिं मा मा ओंख्रिखौ बर' हारियाव दासिम बाहायबाय थानाय बेयाव फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओ औ बड' ट्राइबेलावहाय बांसिनानो अनला ओंख्रि गोरोमथि मिथिया नामा? मोनो ओ जोंनि इयावबो अनला ओंख्रि बि नोंथांङा होननाय बायदियैनो हाबाफोराव जेरावहाय खैना गोदानसो जायो आरोना दाउ बेदरफोर होनाय जायो ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जोंङो अनला ओंख्रिखौ बांसिनानो जानाय जायो बा दा दैज्लां बोथोराव औवा मेवाइजों बांसिन जानायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय दाउफोर बेदरफोरजोंबो जानाय जायो गोबां एम्फौ लाथाफोरजोंबो सं जायो माने अनलासो जे अबो सम फैयोनोना रामसिन बा ओमफ्राय जोंङो आलुफोरखौ संनानै जानाय जायो। ओमफ्राय बर'नि ओंख्रि होनबाय सबाय साम' बेफोरबो जानाय जायो ओमफ्राय खांख्राइ बाथोन बेफोरखौ खांख्राइ बाथोन गोदोहाय बांसिन खांख्राइफोरखौ मोनोमोन जेराव ना गोरगो ना गुरनो थांबा खांख्राइफोरखौ मोनबोयोमोन आरोना
ओम
दा एसे खम जानायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय साम'फोरखौबो जोंङो हाथायनिफ्रायनो बायनानै लांफिननानै जानायखौ नुनो मोनो दानि जुगाव मानो होनो थांङोबा जोंङो जेराव ना गुरनो थांङो बेयाव एसे नाफोराबो खमाय बा साम' खांख्राइ गासैबो गोदोनि बायदि मोनला आरोना एसे खम नुनो मोनसै ओमफ्राय हाथाइनिफ्रायनो बायनाय जायो
औ
उम ओमफ्राय मैगं थाइगं मैगं थाइगं होनबाथायथ' जोंङो बर' हारिया बा बर' आइजोफोरा बांसिनानो हाग्रानि मैगं जानायखौ नुनो मोनो जेरैहाय हाग्रानि मैगं होनबाथाय जोंङो दिंखिबो मोनो दा बायदियाव ओ दिंखिया बेन्दों बा हेलांसि आरो जोंङो मानामनिफोरखौबो जानाय जायो दाथ' मानामुनि ओंखारथ'वाखै ओंखारसिगोन आ ओमफ्राय थास'फोरखौबो जानाय जायो जेराव जोंङो थास'नि मोनसेबो गारनांगो बेसादानो गैया जोंङो थास'नि होनबाथाय ओ उम ओं ओंख्रि गुदिनिफ्राय बिजौसिम जानाय जायो जायखौ जोंङो गारनाय जाया थां थाय नंङा होमबा नोंथां
औ थिग बेबायदिनो जोंङो हाग्रानि मैगंखौबो जाबा गावनि देहानि थाखाय मोजां आ मानो होन हाथाइनि मैगं बायनो थांङोबा जोंङो हासार मुलि होनाय बांसिनानो जानायबो जाबाथाय जोंनि मोदोमनिबो बा देहानिबो
औ औ
ओंखायनो बर' आइजोफोराहाय बांसिनानो हाग्रानि मैगं बा ओ अनलाफोरखौ जानाय जायो अनलायाबो जों जोंनि मोदोमखौहाय जोंबो खहा खालामा आरोना मानो होननो थांङोबा जोंनिया बा माइरंखौ जायो गावनो आबाद मावनानै जानाय माइरंखौनो जोंङो सोमनानैसो संनाय जायो नालाय बा बेनानै संनाय जायो बेनि थाखायनो जोंनि देहा मोदोमखौ जेबो खहा खालामा आरोना ओंखायनो जोंङो बेनिखायनो बर' आइजोफोराहाय मैगं थाइगं गोथांखौ बांसिन जानाय जायो
औ
बांसिनानो जेरैहाय खुसियाफोरफोरखौबो जानायखौ नुनो मोनो खुसियाखौ मायो जायो होनावहाय बांसिनानो खिफि बेनदोंखौ मिथिनानै दा
औ
औ बिदिनो जाबाथाय भिटामिन मोनो होननानै खोनानो मोनो आरोना भिटामिन
औ
जोंनि जा उदै सिङाव बेमार थायो बायफोर बे मोजां बा जोंनि थाखायबो मोजां होननानै खोनानो मोनदों आरो ना फाय आ मानामुनि होबाथाय जोङो उदैनि थाखायनो बायसिनानो मोजां होनजायो मानो होनोबा जों उदैसो थानदा खालामो मानामुनिया बेखायनो जोङो मानामुनिखौ एवनानैबो जानो हायोबा बाथोन सिफ्लेनानै गोथाङै बाथोनखौ होननानैबो जानायखौ नुनो मोनो आरो ना आरो बर'न् ओंख्रि होनब्लाथाय जोङो दा बाय बि दैज्लां बोथोरावहाय थास' बिबार थास' बिबार बारोना बेखौबो अमा जों बांसिन बा संनानै जायो बा एवनानै जायो स' ओ जेरैहाय नारजि नारजि अमा इफोरखौबो जानाय जायो ओ
औ
जेरैहाय नोंथाङा खारै होनबाय खारैखौबो जोङो खारैया मानिफ्राय ओंखारो होनब्ला जोङो जोंनियावनो बांसिनानो आ थालिर फस्लाखौ हानानै बा सानदुंआव फोरनानै जोङो दोननाय जायो जेब्ला लागै राना ओमफ्राय जेब्ला रानो अब्ला जोङो आ लामाफोराव बा अबेबा बारिफोराव सावनानै जों बिनि हांगारखौनो आ खुरै फोरावबा गुदुं गोनां मोनसे माबा लानानै जोङो बेयावनो दै एसे होनानैबा सरनाय जायो आरोना बे हांगारजोंनो जोङो खारै बानायो बा आ जा थालिर फस्ला बेजोंनो बानायनाय जायो, जायो बायदि बायदि जायगायाव गुबुन रोखोमनि खारै बानायनाय जायो आरोना
औ-औ
अब्ला नोंथां जोंनि समाबो जाबाय नामा
औ-औ नोंथां